नोंथाङा खोनादोंना नोथां नोंथांमोननि ओनस हेल बैसागो फोर्बोखौ मा बादि खुंनाय जायो एसे फोरमायनो हागोनना
हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव बैसागोखौ मा बादि खुङो बेनि सोमोन्दै आङो फोरमायनो आखायाव लादों जोंनि ओनसोलाव बैसागो बैसागोखौ ओ सैत्रो दाननि जोबथा खालारनिफ्राय जागायनानै सान स्निसिम खुंनाय जायो
नंगौ नोंथां
दाननि जोबथा खालारनि साननैसो सिगां निफ्राय मोसौ बैसागो खुंनो थाखाय माखासे मोसौ थुखैग्रा बेसादफोरखौ नायगिरनानै लाबोनाय जायो लाबोखांनानै जेब्ला मोसौ थुखैनो सानखालि बे सैथ्र दाननि जोबथा खालार खालि मोसौखौ थुखैनाय जायो आ थुखैनाय खालि माखासे मुवा बेसाद नायगिरनानै लाबोनाय बायदिसिना बेसादफोरखौ मोसौनि खाथियाव लांनानै मोसौखौ फु ख्रि नङाब्ला बिलोफोराव लांनानै मोसौखौ थुखैनाय जायो जाहाते गोदान बोसोरनि मोसौवा ग्रोम ग्रोम बा बेमार आजार जायालाबानो मोसौवा मोजाङै मोजां जालांथों होन्नानै बेखौ खालामना लानाय जायो बेनिफ्रायसो नंगौ नोंथां बेनिफ्रायसो से खालारनिफ्राय लानानै स्नि खालारसिम जोंनि ओनसोलाव खुंनाय नुनो मोनो नोंथां सेथि सानखालि जोंना ओ मानसिनि बैसागु होन्नानै बुंनाय जायो जो
नंगौ नामा नोंथां
सेथि बैसागु खालि गेदेर उन्दै गासिबो मान सनमान खालामनायखौ जोंनि गामि एबा ओनसोलफोराव फालिनायखौ नुनो मोनबोयो नोंथां आरो बेबादिनो नैथि सानखालि मोसौनि बा सैमानि, थामथि सानखालि अमानि, ब्रैथि सानखालि दाउमा दाउसा बायदिसिना फोरनि ओ रोखोम महरै बैसागोखौ फालिबोनाय जायो थिक बेजोंनो लोगोसे से खालारनिफ्राय जागायनानै स्नि खालारसिम जोंनि गामिनि आ सुबुंफोरा बैसागो रंजानाय हाबाफारि खौ जागायो, नोंथावमोन्नावबो बेबादिनो एखे रोखोमनि आदब एबा बैसागो फालिनायनि हुदाखौ बेबादि फालियो नामा नोंथां
नंगौ नोंथां, नोंथांमोननि ओनसोलनि बादिनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागो फोर्बोखौ जोबोर गामजा गाजा गोमजायै फालिनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां बैसागो होनोब्ला जोंनि बैसागोखौ सैथ्र दाननि जोबथा सानखालिनिफ्राय सानखालिनिफ्रायनो फालिनाय जायो बै सैथ्र दाननि जोबथा सान खालि जोंनिया मोसौ सान बुंनाय जायो मोसौखौ थुखैनाय जायो जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ मोन्नै फोर्बोआव बाहागो खालामनाय जायो गिबि सानखौ मोसौनि सान आरो नैथि सानखौ मानसिनि सान होन्नानै बुंनाय जायो बै मोसौ सानखालि एबा सैथ्र दाननि जोबथा सानखालि मोसौखौ थुखैनो थाखाय ओनसोलनि सुबुंफोरा खायसे नेम खान्थिफोर नेमखा मोसौ थुखैनायनि नेमखान्थि बाहायनाय जायो आरो बै बेयाव नेव हान्दों मोसौ थुखैनायनि नेमखान्थिफोराव खायसे मुवा बेसादफोर गोनांथि जानायलाय बै मुवा बेसाद फोरखौ मोसौ थुखैनाय सैत्र दाननि जोबथा सानखालिनि सानसे सिगाङावनो आगजु खालामनानै लानाय जायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जेरै लाव, फान्थाव, दिगलिथि लावथि बेबायदिनो बायदि बायदि आरो बैफोर मुवा बेसादफोरखौ मोसौ थुखैनायनि सानखालि माला बानायनाय जायो बै आरो बै मालाखौ मोसौनो गानहोनाय जायो आरो बै मोसौ थुखैनाय सान खालिनो सौनि गङाव थाव गुबै फुननाय जायो
नंगौ नोंथां
बबेनिफ्रायबा हांगार दिहुननानै एबा साराइ, खान्था बेफोरनिफ्राय हांगारखौ हलनानै थावजों लागायनानै मोसोनि मोदोमाव गोसोम फथा होनाय जायो
नंगौ नोंथां
खांनानै गलिनिफ्राय दिगलिथि लावथिजों होना लांनानै मोसौखौ बबेबा दैमा एबा जामफैफोराव थुखैनो थाखाय ओनसोलनि सुबुंफोरा होनानै लांनायखौ नुनो मोनो नोंथां
नंगौ नोंथां
बै मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव मोसौखौ हगारनानै होनाय नेमखान्थि गोदोनिफ्रायनो नुनो मोनो नोंथां आरो थुखैखांनायनि उनाव गासै मोसौखौनो हगारस्रांनानै होयो नोंथांमोननि ओन्सोलावबो खालामो नामा नोंथां
ओह जोंनि ओनसोलावबो बेबादि आदब खान्थिख ओ जोंनि ओन सोलाव मोनाबिलि समाव मोखौ थुखैलाय सानखालि आ गोदान फागा एबा दिरुं लाबोनानै होनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला मोसौनियाव ज जेबो बेराम-आजारब फोरा सनदेरा जाहाते मोसौआ ग्रोम ग्रोम जाथों बा मोसौखौनो लोखि होननानै जोंनि ओन्सोलनि मानसिफोरा फोथायनाय जायो बेनिखायनो बेफोर माखासे आदब खान्थिफोरखौ बाहायनाय जोङो नुनो मोनो ओह आरो नोंथांमोननाव मोनसे ओ बेरखांबनो हायो बेखौ आं सोंनो सान्दों नोंथांनिसिम जे मोसौनाव मानो ओ हांगार एबा थावखौ फुननाय जायो मिथिगौ नमा नोंथाङा?
जोंनि ओन्सोलनि सुबुंफोरा बुंनाय बादिब्ला बै मोसौ थुखैखालि मोसौनिआव हांगार एबा गोसोम फुथा होनाय जायो बै मोसौ थुखैखालि मोसौखौ थुखैखांनानै हेगारनायनि नेमखान्थि गोदो-गोदायनिफ्रायनो दङ होन्नानै जोंनि ओनसोलनि सुबुंफ फोरा फोथायो आरो नेमखान्थि बेनि ओंथियानो जाहैबाय जेब्ला मोसौखौ हगारनायनि उनाव मोसौआ गांसो जानो थाखाय गांसो बारियाव थांगोन अब्ला गांसो बारियाव मोसा बायदिसिना जिब जुनार थायो नङा होनबा नोंथां बै मोसौनि बेबादि थफाफोरखौ गोसोम गोसोम फाख्रा सिख्रा थफाफोरखौ नुनानै खारथों आरो
औ नंगौ नोंथां
बेबादि होननानै थफाखौ होनाय जायो होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरखौ खोनानो मोनो नों थां
औ नोंगौ नोंथां
आरो जोंनि ओनसोलाव मानसि बैसागु खालि जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा गासैबो दुगैस्रां लोबस्राम गोदान सि जोम गाननानै उन्दैफोरा गेदेरखौ मान खालामो
नंगौ नोंथां
गेदेरफोराबो उन्दैनो मानबाउनाय बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ नुनो मोननाय जायो
नंगौ नोंथां
बै दिनखालिनिफ्रायनो एबा मानसि बैसागु खालिनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलाव गासैबो ओनसोलनि गासैबो सुबुंफोर खौ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै खाम जथा सिफुं लानानै नखर नखर थांनानै मोसाहैनायखौ नुनो मोनो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि नुनो मोनो नामा नोंथां
नंगौ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बिबादिनो ओ मानसि बैसागो निफ्राय लानानै सान स्नि सिम गाजा गोमजायै गथनि फ्राय लानानै बोराय बुरिसिम गासिबो रंजानायखौ ज'-ज' जा जाय नुनो‌ मोनो जाहाथे गोदान बोसोरा ग्रोम ग्रोमै थांथों बे फालिनायनि ओंथिया जोंनि ओनसोलनि गामाफोराव जेब्लाबो मावै-दाङै जाग्रा हारि हिसाबै जेब्ला जोङो ओ दुखु दाहा खसथफोरखौ बावगारनो थाखाय बे बैसागोयाव ओ गोसो होसार होसार रंजानाय बाजानायखौ नुनो मोननाय जायो जाहाथे दुखु दाहाफोरा खारो होन्ना जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा फोथायनाय ज जायो बेनिखायनो रंजानाय खौ लाहार फाहार खालामो एबा रंजानो जागायो आरो नोंथां ओ मोसौ थुखैनाय समावजि मोनसे मुंदांखा मेथाय खननाय जायो बे मेथायखौ एबा मेथायनि सोमोन्दै नोंथांआ एसे मोनथिगौ नामा बा मेथायखौ ओब खुगाजों एसे आवरायनो हागोन नामा
नंगौ नोंथां ओ बै मोसौ थुखैनाय सानखालि जोंनि गामि एबा ओनसोलनि सुबुंफोरा खायसे मेथायखौ रोजाबनाय जायो जायखौ लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरि देरलांबाय था हान्जा हान्जा बेबायदि मेथायखौ
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां नंगौ आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ सोरबा मानसिया सोरखौबा जंखायनानै बै सागो मेथायनि गेजेरजों गोसोनि दाहाफोरखौ फोरमायना लानाय नुनो मोनो नोमा फंबाय
नंगौ नोंथां बेबायदि खायसे खायसेखौ नुनो मोन मोनो नोंथां आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदों खोनादोंना नोंथाङा
अ खोनादों
नोंथांमोननि ओनसोलाव बै सिनि साननि रंजा जानायनि अनगायैबो आरो बैसागु दान एबा जायखौ बुङो जोङो बैसागु बिदाय बेबायदि फांसनफोर एबा माबाफोर फांसन बादायलायनाय बेबायदि खालामनाय खौ नुनो मोनो नामा नोंथां?
अ जोंनि गामि ओनसोलफोराव बांद्राय बेफोरबायदि ओ पग्राम एबा फांसनफोरखौ बानायनाय नुनो मोनबांआ मानो होनोब्ला ओ बै सागोनि जि रंजानाय बे गाजा गोमजायावनो जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा हगार हरनाय जायो बेनिखायनो आरोबाव गोदान ओ पग्राम लाबोनाय एबा रंजाथाइ बैसागो एबा बिदाय फोरबो फालिनाय नुनो मोननाय जाया अब्ला नोंथां मोननावबो बेबायदि दि फालिनायखौ नुनो मोनो जा-जानो हागौ बेनिखायनो नों
नंगौ नोंथां बेबादि फांसन बानायनायखौ जोंनि ओनस लाव एसे एनै नुनो मोन्नाय जायो। मानो होनोब्ला बेबादि फांसन बानायनाय लोगो लोगोनो जोंनि ओन्सोलाव बेबायदि फांसननि हाबा हाबाफारियाव लोगोसे गथफोरनि बादायलायनाय बे फोर बायदिखौ होनाय जायो मानो होनोब्ला बेबायदि खारनाय बादायलायनाय एबा जायखिजाया हाबाफारि बेबायद दि लायोब्ला गथफोरनि साननाय हनाय एबा बिस नि गियाना बारायो बेनिखायनो बेबायदि पग्रामखौ लानाय जायो नोंथां
नंगौ नोंथां
होनब्ला दिनैनि जि सावरायनाय आयदा बे सावरायनाय आयदाखौ एसेयावनो दोन्थनाय जानस
दे नोंथां जागोनदे